औ खोनादों नोंथां
अ खोनादों
अ आं नोंथांखौ कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों दावबायनानै बोरैहाय मानसिया मोजां मोनो दावबायनानै जेरै जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार बिनि सगायाव आं नोंथांजों सावरायनो थाखाय फन खालामदोंमोन नोंथां नोंथाङा सम होनो हागोन ना
औ नोंगौ नोंथां थारैनो सावरायजागोन
औ अब्ला नोंथाङा बुंदो दे जेनेबा सावराय जेरै दावबायनानै जोङो बोरैहाय दावबायनांगौ आरो मा मा सेफटिजों जोङो दावबायनांगौ नोंथाङा एसे फोरमायना हागोन ना
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा मा होनदोंमोन गिबि सोंथिया
जेनेबा नोङो दावबायनानै मानसिया जेनेबा जोंनि थाखाय दावबायनायाद गोनांथार आरो जों दावबायनानै मा मा मुलाम्फा जायो बिनि सायाव एसे बुंफननानै होदो
औ दावबायनायखौथ' जोंनो गासैबो सुबुंनोन नांगौ जायो मानो होनबा दावबोना मोनसे माने मोनसे जेनेबा गावनि गोसोफोरा जेनेबा
के
माबा मोनसे गिलिर जानानै दङबा बेखौ रेजेंबो खालामनो हायो लोगोसे बेनिन नि अनगायैबो जोंनो गोनांथारा बेनोदि जोङो दावबायनानै बायदिसिना जोङो गियानफोरखौ जों मोननो हायो
औ नंगौ नोंथां बिदिनो जोङो माने दावबायनो होनबाथ' जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थाङो सोरबाबा जानथाराव दावबायनो थाङो सोरबाबा साखाथियावनो मोजां दावबायनाय दावबायथावना जगा दङब्ला बैय जायगासिम थाङो स' जोङो दावबायनाया गासैनियाबो गुबुन गुबुन थांखियाव थाङो नोंथां बिदिनो नोंथाङा आरो सोमबावबाय जेनेबा दावबायनाय दावबायनायाव जोङो सेफटि होनना बुङोब्ला रैखा थेरना बुंङोबा बेखौ जेबो बुंनो हाया मानो होनबा दावबायनायाव जाब्रथाया ओ जायो खायफा थेवबो जों गावखौनो रैखाथि हिसाबै रैखा खालामनानै जों थांनाया मोजां जों जेनेबा औ जोङो दावबायनो थाखाय जों बाइकदो थाङो सोरबााबा खाथि साखाथियाव थांबाथाय आरो गोजानाव थांबाथाय सोरबा बा गारि उरां जाहाज बैफोरदों थांनायखौ नुनो मोनो जोङो बाइकफोरदो सरासनस्रा थांबाथाय जोबोद मोजां जायो मानो होनबा जोङो बै मि मिथिंगानि महर' लामा फोराव जों मिथिंगानि महर'फोरखौ नुलांनो हायो आरो जोङो औ बेयाव जोङो मोजाङै थांनांगोन आरो सालायनायफोरखौ जोङो लामा फोराव बायदिसिना जोंनिया ओ सिन थायो बैफोर सिनफोरखौ नायनानै जोङो मोजाङै गारिखौ सालायनांगौ जायो औ नोंथां बिदिनो जोङो सांग्रांथि बुङोब्ला बै जायगायाव थांनानै हमना लाबाय गोदान जायगाफोराव जुदि जों थाङोब्लाथाय
गोदान जायगाफोराव जोङो मिथियाब्ला बै जायगानि बागै मिथिना लाग्रोनाया मोजां।
औ।
बेवहाय जोंनिया थांनानै जोङो जानाय लोंनायावबो जोंनिया असुबिदा जा ना हायो खायफा ओ खायफाया जानाय लोंनाय एबा लोंनाय दैफोराबो सोलायबा थायाइ लोमजानाय साजानायफोरा जायो बैफोरनि थाखाय जों माने सांग्रांथि जानाया मोजां। आरो जोङो सिखावदा सिखावफोरबो जायो नालाय खायफा जायागाफोराव बै फोरनिफ्रायबो गावखौ माने सांग्रांथि होना लाखिनाया जोबोद मोजां माने गावनो बेफोरखौ सांग्रांथि थानांगोन आरो नोंथां। औ औ-औ नोंथाङा दावबायनायनि सायाव जेनेबा मा सानो?
औ नोंथां नंगौ जों दावबायनायाव सेफटि थांनांगोन होननानै आं सोंनायनि गुबै जाहोना नो बेनो मानोना बोरैहाय जों सेफटि थांनांगौ । जों एक्सिडेन्टखौथ' जों बुंनानै फोजोबनो हाया नङा होमाबा माला मा जागोन। एक्सिडेन्टथ' सादेनलि जायो नङा होमबा थिग बिदिनो बुंनायनि जाहोना जेनबा सेफटि थानांगौ बै जायगायाव बोरैहाय बै जायगानि आबहावाया बोरै बेखौसे मिना लानाया मोजां नङा होमबा सापस नों दाबसे जायगायाव थांबाय नों टावांफोराव थांबोला नों टावांफोराव थांब्ला नों गुदुं जि लांखानांगोन नों बे मानसिया मालाबाबो बियो जोंनि बे गुसुं द्रेसजों दा जोङो ड्रेस जोमाबो जोङो लांथियै एबा गिन्जि गस्लाजों जों थानो हायो। नाथाय नों बै टावां होननाय जायगायाव थाङोब्ला दैज्लां केे मेसें बेयाव खुनु बोथोरनि माबा गैया कन्टिनिउ बेयाव बर' नो थाखाबाय थायो जोबोर गुसु जायगा बेयाव नों सेफटि थांनांगोन बेफोरखौ नोङो मिथिना लाग्रोनायाबो जोंनि दावबायनायाव गोनां आरो होननानै आं सानो आरो नोंथां औ बेखौनो औ बिदिनो जों जेनेबा जोंनि नर्थइस्टआव मोनसेल' जायगायाव बर'फ गोलैबाय खन माने बोसोर बेयाव कन्टिनिउ बर'बानो थाबाय थायो होनना बुङोबा जोंनि बे टावांआानो नङा होमबा जोंनि खाथि सेरावनो जोङो जोंनिफ्राय जोंनि गुवाहाटिनिफ्राय थाङोब्ला बियो नैजौ बाजि बा नैजौ बाजि बा थामजौ बाजि थिग बिदिनो जोंनि उदालगुरि जोंनि बिटि सि निफ्राय थाङोब्ला बियो नैजौ बाजि जायो आरो अब्ला जों बेफोर रखम जायगायाव थां अब्ला जों सेफटि थांनांगौ बेयाव बिनि बारहावा बेयाव अक्सिजेन मोना नांगौ रोखोम रोखोमनि अक्सिजेन लेयारा खम जायो जायनि थाखायनो हां लानो हाया हाया जायो। आरो बे जायगायाव जायफोरा हार्ड उइक नोंहा प्रेस हाइ प्रेसारफोर दङ। बा ल'प्रेसारफोर दङ बिथांमोना बे जायगायाव थाङियानो गाहाम होननानै आं सानो आरो। आंनि फारसेनिफ्राय आरो मानोना आं गोबां एक्सपिरियेन्स लानानै फैबाय बे जायगाया बोरै माने हार्ड दुरबल प्रेसार उइक बिदिनो माबाफोरनि थाखाय बेयो बे जायगाया जों दावबायनायनि थाखाय मोजां नङा आरो बे जायगाया। मानोना बेयाव अक्सिजेनखौनो मोना। नों हार उइक मानसिया बोरै अक्सिजेन लानो हानो बेयाव माने जोबोर खैफोद फोर लाबोगोन आरो बेफोर रोखोम सेफटि जायगाखौ नोङो मोजां देहा मोजां थानानैसो नोङो। दावबायहैनांगौ आरो जों बिदिनो जोंनि खाथि सेराव जोंहा। हायो जोंनि मेघालयआव जेरै सेरापुन्जि दाउखि। रखुम जायगायाव नोङो जेरै लायफ रखम जायगायाव नों बेरायहैनो हागोन बेयो प्रब्लेम गैया नाथाय अरुना नाचला बोरै दडेनन्जारेस जागासिनो जों बयख्रुबो गिख्रंथाव जागा बियो बेयो माने जोंनि हा धोरोबनि ओमफ्राय बे फरटिन थावजेन फिट गोजौआव बियो जोबोर गोजौ माने। फिफटिन थावजेन फर परटिन थावजेन जायनि थाखाय हार माबानिफ्राय बियो बेसेबांबा किल'मिटार गोजौआव बियो। जोंनिफ्राय बेखायनो बेयाव अक्सिजेन लेयारा खम। बिदिनो आं जिउआव एक्सपिरियेन्स मोनबोदों आरो आंनि बेरायनाय। जिउआव बिदिनो आरो नोंथाङा बिनि अनगायैबो नोंथांनियाव आं मोनसे सोंलुखौ सोंनो नोंथाङा ओरैनो मा मा जायगायाव बेरायनानै दिनै नोंथाङा गोबां खोथा। मिथिबोनो हादों नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
जों बेरायनाय बुङोबा जेनेबा हमना लाबाय जोंनि जायगानिफ्राय बै ओ सोनाब सा सोनाब सोनाबथिंजाय थांबाथाय हमना लाबाय बैफोर जागाफोराव जेनेबा नायथावना हमना लाबाय दिल्लीफोरावनो थांबाय। बैफोराव थांबाबो माने जोबोद नायथावना माने मोजां मोजां माने बेवहाय गोदोनि जेने एबा नोङो इण्डियान गेट बेफोरखौ नुनो मोनो। आरो बेनि अनगायैबो लटास टेम्पोल बैफोर माने गोदोनि जेनेबा गोदो बानायना गालांनाय। बेफोरखौ जोङो मोजां मोजां बेनि जायगाफोरखौ नुनो मोनो आरो बेवहाय जोंनिल' जायगानिल' नङा गोबां जायगानिनो माने हमना लाबाय गोबां हादर बेलेग हादरफोरनिफ्रायबो बेवहाय दावबायनो फैयो औ औ बिदिनो बैसोरजों जुदि नोङो रायलायोबाथाय बैसोरनि बाथ्रा जेनेबा माबायसि बिसोरो बिसोर माबायसा थायो एबा माबायसा बिसोरनि साननाया बै फोरखौबो जोङो माने मिथिनो मोनो औ नंगौ नोंथां। बिदिनो माने जोङो दावबायनायखौ जोबोद गोनांथि होननानै सानो आरो नोंथां नोंथाङा दि बुंबाय बेवहाय जोङो जेनेबा गुसु जायगायाव थांब्ला बायदिसिना जि जोम फोरखौ लांफानाया जोबोद गोनां बेनि अनगायैबो नोंथां जोङो जेनेबा माबा फोर बैयाव थांनानै जुदि माबाफोर जोंनिया जोखोमफोर जायो जाबोसा जा माने जाबाथाय जों लानो थाखाय खायफा मुवाफोरखौ जेनेबा ओ मुलिफोरखौ लांफानाया गाहाम होनना सानो नामा नोंथाङा?
औ नंगौ नोंथाङा थार सैथो खोथाखौनो साननायदों जों बैफोर रोखोम जायगायाव थाङोब्ला जों जों गिबियावनो जोंनि लोमजानाय बिदिनो खर' सानाय बेफोरो जोंनि हथातके जाना होयो नङा होमबा जेरै बारहावा दै लोंनायजोंनो जायो नङा होम्बा बिदि खर' सानाय लोमजानायफोरा बे बारहावा जोंनो जायो बेफोर रखम मुलिफोरखौबो जों लांफायोब्ला मोजां आरो जोंनि जोंनि खर' गिदिंनाय बेफोरबायसा मुलिफोरखौ जों सेफटि लानानै थांनांगोन दावबायनायाव आरो बिदिनो जोङो जाय फोरखौ जों हथाके नागिरनानै मोननायफोर जिराद नङा नङा होमबा? बेफोरखौनो बेफोर रोखोम जिरादखौ जोङो लोगोआव लांफानानै थांखानांगौ आरो बिदि दावबायनो थाङोब्ला माने जों फारसेनिफ्राय गावनि सायावबो सेफ थानांगो आरो नोङो गुबुनखौबो सेभ खालामनानै नोङो जारनि खालामनाय जोंनि थाखाय दावबायनायारिफोरनि थाखाय बिराद गोनांथि आरो। आरो नोंथाङा बुंबाय जेनेबा दावबायारिफोराव मोनसे जायगानिल' मानसि फैया जेरै काजिरङायाव थाङोब्ला नों गोबां हादरनि मानसिफोरा बेयाव रिसार्च खालामनो फैयो दाव बायनो फैयो नङा होम्बा? जायखौ जोङो मुलुगावनो मिथिजायो वर्ल्ड हेरिटेजाव बेबो मोनसे जायगा आव ग्रिनो हादों जोंनि नेसनेल काजिरङा नेसनेल पार्कआबो नङा होमबा नोंथां? औ खोनादोंना नोंथाङा बेफोर रखम जायगायाव थाङोब्ला जों जोंनि थाखाय जोबोर मोजां सिनाय